नोंथां अ मा खालामदों नोंथां?
दङ नोंथां नै बिदिनो जिरनानै ।
अ औ औ आंबो ओरैनो दङ नै जिरायनानै ।
अ ओमफ्राय मोनानि जाबाय नामा?
जाथ'वाखै जानायालाय नै संजेनथ'वाखैनो जोंहा दाबो ।
अ गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै जाखो नोंथां?
गायनाय फुनायफ्राथ' जोंना जोबथ'वाखैनो जोबनायालाय खनसेल'सो गायनाय जादों दा दंबावो दंनायालाय इदिनो अखाबो गैथ'व नालाय दा सानदि माने अखा हानाय जाथ'वाखै बिनि थाखायनो माने ओरैनो दंथ'यो आरो दा ।
औ नंगौ नंगौ नोंथां ।
नोंथांमोनना गायखां जोबबाय नामा?
गायनायाथ' एसे गायबायमोन नोंथां दायो पास बि सात बिगासो सो गायखांबाय नोंथां दायो आद बिगासो दंबावो आरो । अखा दा अखा गैला ना ओंखायनो थाथ'नांगौ जाबाय नोंथां ।
औ औ
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रियानो दा ।
अ नोंथांजों बिदिबा आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ।
औ औ दे ।
नोंथाङा बिदिब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दैहाय आथिखाल मुगायाव माबोरै जौगादों बेफो फोरनि फारसे एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ।
अ दे बिदिब्ला बुंलाय नोंथां ।
औ दा जेनेबा इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दा जेनेबा इन्टारनेट नङाब्लानो दा दानि मुगायाव माने सलिला होननानै जों बुंनो हायो आरो । दा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायब्लाबो जोंहा माने इन्टारनेटनि गोनां थि जायो आरो दा इन्टारनेट गैयाब्लाथाय माने जोंहा दा गैयानो होननायखौ जों बुंजायो । दा बयबो जों माने इन्टारनेटखौ सालायो आरो दा इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो बिदिनो ससियेल मिडियाफोरखौबो सलायनो सलायनो हाया ए दामाने इन्टारनेआ जोबोद मोनसे गोनांथि माने माबा जानानै फैबाय आरो दा जोंनि माबायाव दा आथिखालावहाय गोदोथ' माने जोंहा इन्टारनेट गैयामोन । दंब्लाबो बिदिनो जोबोद खम माने इन्टारनेटखौ बाहायनाय जायोमोन आरो । गैयामोन नालाय दायो जोंहा दा बिदिनो टिभि नायनाय बा गुबुन बायदिसिना माने माबाफोरावबो मबाइलफोरावबो माने जोङो गोबां खामानि दा खामानि दामानि बेफोरबायदिनो मावनायफोराव जों दा इन्टारनेट बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो दा इन्टारनेटनि दा माबाया बांनाया माने दा बुहुद माने स्पिडाव बांनायखौ जों नु नुनो मोनदों माने इन्टारनेटनि माने गोहोआ माने जोबोद माने गोराखौ जों नुनो मोनदों आरो दा दा जोङो बिदिनो बेंकफोरनि जेनेबा खामानि दामानि मावनायफोर आवबो जोंहा सिगाङावहाय माने इन्टारनेट गैयालासिनो जेनेबा जोङो ओ बिदिनो एकाउन्ट माबाफोराव थांनानै जोङो ब्रान्सफोराव थांनानै जोङो मोजाङै माने खामानि मावनो हायोमोन आरो दाथ' जोंहा इन्टारनेट गैयाबा जोंहा माबा मोनसे खामानि दामानि फैसा बख'नायफोरबाबो जोंहा इन्टारनेट नांगौ। दा माबा मोनसे जोङो फोराव ओ माबाफोर जेनेबा बिदिनो रादाबफोर नायनोबाबो बा ससियेल मिडियाफोर सालायनोबाबो जोंहा इन्टारनेटफोरखौ नांगौ जानानै फैयो आरो। दा इन्टारनेट ओ औ। दा इन्टारनेटआ माने दा सुबुंनि माबायाव माने एसे गोख्रों बिफल ओ लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेनेबा बयबो मानसिफोरानो माने सुबुंफोरानो इन्टारनेट गैयालासे थानो हायि बायदिखौसो जों नुनो मोनहरो आरो दानि जुगावहाय माने दा इन्टारनेट फैनाया माने जोबोद मोजांबो जादों जेरैहाय जोङो माखासे मोननो हायै जेनेबा बिदिनो मिथिनो हायै खौ बाथ्राफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिनो हायो बा जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो रोङै माखासे जोङो बुजिनो हायै ओ बिदिनो सोलोंनो गो नां माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हायो। बा जोङो आरोबाव बिदिनो
इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मोजां मोजां माने मटिभेसनफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय। इउटुब फेसबुकफोरनिफ्राय जों मोजां मोजां मटिभेसनेल नायनानै जोङो माने मोजां गियानफोरखौ जोङो लानो हायो आरो दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ हागोन हानायाथ' नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा आं फोरमायलांनोसै।
औ
ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
इन्टारनेट बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव जों गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटा मा होनो आथिखाल मुगायावहाय मा होनो बुहुमखौनो माने गंसे न'खर बायदिसो बानायनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो जोंहा मा होनो इन्टारनेट जौगानाय लोगो लोगो आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइ बिजोङाबो गोबां जौगासारबोदों मा माने थाबैहाय जौगासारबोनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला आथिखाल समावहाय जोङो इन्टारनेटनि जोहै गासिबो खामानि खौनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों।
बेनोदि माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय माने जोंहा मा होनो माखासे गोबाव समनि सम लागोन खामानिखौ माने सानसेनि गेजेरावबो मावनानै फोजोबनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो जों न'निफ्राय दाबसे गोजानाव एबा गुबुन हादरफोराव थानाय न'नि फेमिलि बा न'खरफोरजों न'खरफोरनि मानसिफोरजोंहाय माने सानसेनि गेजेरावनो गोरलैय माने खौरां लानो आरो दैथायहरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
आरो जोङो मा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय सुबुङा आथिखाल माबोरै थाबै जौगासारदों होनोब्ला जोङो मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै न'आवनो सियाराव राव जिरायनानै मबाइल फनजों इन्टारनेटनि हेफाजाबै जों बुहुमनि माखासे दाब दाब जायगायाव जानाय एबा दाब दाब कान्ट्रियाव जानाय माखासे जाथाय खैफोद हादरफोरनि थासारि एबा सुबुंफोरनि थासारि एबा म माखासे सावथुनफोर बैफोरखौहाय माने न'आवनो थानानै जों नुनो मोननायखौ आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बुहुमनि माखासे समायना रमायना जायगाफोरखौबो इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोङो मबाइल फन आावहाय नुनो मोननायखौ मोनदों
औ औ
आथिखाल मुगायाव माने सुबुंफ्रा गोबां जौगासारदों आरो
औ औ
सोर बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटआव मा फल'नावनो गावनि गोसोनि साननाय एनस कुइसनफोरखौहाय माने गुगोलनि हेफाजाबै बे बेयाव सा सार्च खालामनानै माने गो गोसो बायदियै जों एन्सार मोननाय एबा कुइसन सोंनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जायफोरनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा गोबां दावगानो हमदों आरो आरो बेनि अन -गायैबो जोंहा मा दा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंफोरनो एबा माखासे मावख' फोराव मा खारि दैथायहरनो एबा फट' दैथाय हरनो थाखाय जोंहा इन्टारनेट बिनि हेफाजाबै आथिखाल मुगायाव जों गोरलै जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा मा सुबुं माहारिया इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने सोलोंथाइनि अनगायैबो माखासे आबाद मावग्रा सुबुंफोरा माने गोबां माने सोलोंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनावहाय बिदिन्थि बायदियै जोङो मोनसे आबाद मावनो थाङोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायाव मेडिसिन -इन नङाबानो जाया बैफोर मेडिसिनफोरखौहाय माखासे आबादारिफ्रा माबोरै बाहायनांगौ बैफोरनि बाहायथिफोरखौ मिथिया जायनि जाहोनाव बिसोरो इन -टारनेटनि हेफाजाबै बैफोराव सार्च खालामनानै एबा माखासे भिडिअ'फोरनि गेजेरजों -हाय माने नायनानै बिसोरो रोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा बांसिनानो आथिखाल मुगायावहाय जोंहा इन्टारनेट मुगा बेयावहाय जोंनि मा होनो सुबुं माहारिफोरा माने गावनि महर दिन्थिनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिफ्रा आथिखाल मुगायाव फेसबुक आरो इउटुब इनसटाग्राम बाय -दि एपफोरनि गेजेरजोंहाय बिसोरो माने बैफोराव गाव गावनि मोनफा मोनफा एकाउन्ट खुलिनानै गावनि माखासे इसिङारि रोंगौथि थानायफोरखौ माने दिन्थिनानै सुबुंनि गेजेरावहाय सुबुंफोरखौ मोजां मोनहोनानै गाव गावखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे -से माने रां आरजिनायावबो जों मुखुब जानायखौ आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों आरो बांसिनानो जों बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट मुगायाव आथिखाल मुगानि सुबुंफ्रा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय माने गोरलैयै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ औ
खाल मुगायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मुगायावथ' जों फैसाखौ मा होनो इन्टारनेटजों हरनो हायामोन मानो होनबा गोदोनि समावहाय इन्टारनेटा बांसिन जौग जौगानाय नङामोन। दंमोनब्लाबो एसेल'मोन जायनि जाहोनावहाय जों नुनो मोनबाय आथि आथिखाल मुगायावहाय थाखा फैसाफोरखौबो जोङो न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने नांगौ बायदि गोरलैयै हरनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ
खोनादों ना नोंथां औ आथिखाल मुगायाव माने जोंहा इन न्टारनेटआ जौगानाय लोगो लोगो सुबुं माहारियाबो जौगाफाजोब्बाय आरो माने थासारिफ्राबो सोलायनो हमबाय आरो मानो होनोब्ला जोंहा मा जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि हादरानो गुबुन हादरनि नुथायफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनानै बि सोरो बैफोर हादरफोरनि माखासे मोजां गाज्रि आखलफोरखौ सायख'ना लानो हाबाय आरो गाव गावखौबो दाफुंना लानो हाबाय आरो माखासे साननाय हनाय सोलायनायफोरखौबो माने जों गोबां नुनो मोनबाय आरो आरो नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां
औ दा इन्टारनेटनि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायनायाथ' जोंहा गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरो दानि मुगायाव जेनेबा जोंहा गोबां ओं दा गोबां माने इन्टारनेट बाहायनायफोरनि जोहै जोंहा माखासे दाउसिन दाउलाफ फोराबो जेनेबा एसे खहा जानायखौ जों नुनो मोनो । मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय माखासे दाउसि दाउलाफोरा एसे थानायफोरखौहाय माने दा गोमा लांनायखौ जों नुनो मोनसै । मानो होनोब्ला दा इन्टारनेट जानाय लोगो लोगो बैफोर दावसिन दावलाफ माने एसे खस्थ' मोननायखौ जोङो एसे मिथिनो मोनो । जेरैहाय माखासे दाउफोरा ओ विस्थ नि खोमाफ्रा रोंनानै माने इन्टारनेटजों माने जोंथु इन्टारनेटखौ मेगनजों नु वानालाय नाथाय बिसोरो माने मोनदाङो आरो दा बिसिनि जाउनाव माने बिसोरो माखासे प्रब्लेम जानायनि गेजेरजों बिसोरो ओ ओ थैलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनबाय औ दा नों थां जोंनाथ' टाइमाबो जानानै फैबाय नङा होमबा दा बेखिनियावनो दोनथ'नसै
औ दे होमबा नोंथां।